हेल'
हेल' औ खोनादों दे
औ नोङो दाइरेक्ट कुइसनाव फैनोसै नामा नोंथां होमबा
दे
नोंथाङा मा खालामदो दा
आं दा ओइ फुंनि साहा लोंनो नागिरदो
अ सा फुदुंदो नामा
साहा फुदुंदो
ओम नोंथाङा बैसागोनि सोमोन्दै मिथियो ना
ओ
जेनेबा जे बैसागोआ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन फोरबो बैसागो फोरबो जा जायखौ जों मिथिनाय जायो बैसागो बोथोरा जेनेबा गोदान बोसोर बेखौ बरायनाय जायो नों नङा होमबा ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै नोंथा ङा बुंना होदो जेनेबा फारसेनिफ्राय माबेसे खालामलाङो बोरै मा खालामो बोरै रंजायो जोङो
जों बैसागोखौ जों बैसागोखौ बैसागो सौफैयोबा जुदि दंफां लाइफाङाबो गोरलै बिलाइ खिलियो नालाय जों गोसो गोसोआबो ओ उरां फारां जायो जेनेबा गोसोफ्रा ओ बैसागो बैसागो मोनो जेनेबा रंजानाय मोनो जों बैसागो बोथोराव जोङो जोमायबो संनानै दोनो बेनिफ्राय बैसागो बोथोराव जोङो आरो गामि लाना गामि सिखाइयोबो बैसागो मोसानो गामि गामि मोसानो
दा जोङो एफोरबायदि बैसागोखौ बिराद रंजानाय मोनो आरो जोंनिया बाथौबो जोङो बोसोर गोदाननि फुजाबो होयो जोंनि नखर नखर मोसौखौ थुखैयो दा दरब होयो बिदिनो जोङो खुंखा जायो
बैसागो बोथोराव जोङो जमा जमा जौ लोंलायो रंजायो
उम खोनानो मोनदोंदि गोदोनि दिनावदि बैसागोखौ जों मास मोनसे गाहाम फालिनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव सात दिन बिदिनो सप्तासे जेनेबा बिदि फालियो नालाय नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो
गोदोनि जुगा गोदोनि बोराय बुरैया थांबाय जेनेबा जों गोदान जुग मानि गोदान मुगानि जोलैफोरा जेनेबा इफोरबायदिखौ सुखुखांला लोंला जाला लिलि लालाखो ओंखायनो जोंनि बर'फोरा सब तासेल' लाखिनाय जाबाय आरो जेनेबा गोदोनि दिनखौलाय अबावथ' लाबाय थानो सप्तासेल' फालिनि ओरै होननानै सुखुबांलाना दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लोंनाय जानायफोरखौ बारा मोजां मोना
उम
ओंखायनो दानिया सप्तासेल' फालिनाय जायो
नोंगौबो नालाय जेनेबा लोंना जाना थाबाय थाबा गासिबो बरबाद जाजोबो जेनेबा खामानि जोबो गोसो होनो हाया आरो बे जायो गावनि देहायाबो नस्थ' ओमफ्राय आरो दानि दिनावथ' आरो टाइमजों लोगोसे खारफानाय नङा होमबा
औ टाइमजों लोगोसे खारफानाय कम्पिउटार मु मुगा दानि जुगाथ' मबाइल जुग नङा होमबा
उम जेनेबा खामानि इदिनो इमानथो बेसेबां फ्रि थाबाय थानो
ओ
ओ मास मोनसे गाहामथ' दोननो हायाना एनो रंजानायफ गोहो रंजाबाय बेखिनि आरोना आरो मोजानो ओमफ्राय जेनेबा बैसागो बोथोर फैबा नोंथांनि गोसोआ बोरै जायो?
बैसागो बोथोर फबा जों रंजानाय गोसोआ ओ आंनि गोसोआबो रंजाखा खाङो जेनेबा बैसागो बोथोराव रंजानो मोजां मोनो रायजोफोरा थाफाबा आंबो थांफानो लुबैयो रंजानो मोजां मोनो आरो आं। हारिमुखौनो मोजां मोनो मानो होनोबा खामो सिफुं दामोबा जुदि गोसोआ रंजाखांनाय मोनो। ओंखायनो रंजाफानो मोजां मोनो आरो आं।
नोंथाङा ओमफ्राय जेनेबा मागोनि सोमोन्दैबो मिथियोना मागोआ मादा मासाव जायो बा होनेनबा जों बैसागोआवथ' मागोआवथ' बैसागो माबा जोबथा सान जोबथा बोसोर फालिनाय जायोना मागोआव।
मागोआव जोबथा बोसोर नङा नोंनाया जों मागो भदानखौो जोो मागो फुजा हिसाबै फालियो आरो जेनेबा
जों मागो बोथोराव फिथा एनथाब सौराइ एवनानै जायो मानो होनोबा जोङो गोजां बोथोर नालाय। जों जानानै मोजां मोनो बेखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नालाय।
हबा जेनेबा मागो बोथोरा मागो बोथोर माबा मागो फुजाखौ जेनेबा गोजां बोसोरखौ बरायनाय जायो नामा जेनेबा
औ गोजां बोथोरखौ बिदिनो गोजां बोथोर फायनाय जायो जेनेबा फिथा बायदिसिना जानानै मोजां मोनो थान्दा दिन नालाय।
ओमफफ्राय मागोबो मागो फुजाबो जायो जोंनियाव।
माइनाव फुजा फालिनाय जायो आरो जों।
नोंथाङा फुजानि जेनेबा सोमोन्दै बाथ्रा बुंदों नालाय जेनेबा जों माबा नोंसोरनि खाथियावल जेनेबा मा फुजा जायो?
जोंनियाव मागो फुजा जायो बेनिफ्राय आरो जोंनियाव आरो नै दा दैलाङा बायखांबा ओ दुर्गा फु फुजानि लोगोसे जों बाथौ फुजाखौनो फुजियो। दुर्गा फुजाखौ मालायफोरा फालियो जोंनि आरो ओ बाथौआरि मानसि नालाय बाथौखौ गायनानै जोङो फुजा गिदिर खालामो जोंनि जायगायाव आठ दिन दस दिन लाखिनाय जायो आरो जोंनि फुजाखौ। जों बेसेबा गिदिर फुजा फालिनाय जायो।
बेसेबांबा मानसि जाखायो गोजान गोजान जायगानि मानसि फैयो। बे फुजायाव आरो थेटार लाबोयो सारकेस लाबोयो। बिदिनो सिनेमा बायदिसिना देखायो आरो माबा मा होनो? पार्क बानायना दोनो मानसिनि मुरथि बानायो। बर'फोरा माबायदि संसार जाबोदोंमोन गोदो बिखौ मुरथि बानायनानै दोनो। उवालाव माइ सौनाय माइरं जावनाय हिनजावफोरा माइ गायनाय बिदि बानायना दोनो आरो जोंनि दुर्गा फुजायाव जेनेबा जोङो। दुर्गाखौ फालि फालिया जोङो बाथौखौनो दुर्गा हिसाबै फालियो आरो जेनेबा बाथौ।
जेनेबा बे समाव जेनबा दुर्गा फुजा जायो मा अक्ट'बरसोआव जायो खोमा होनोमबा नायो फुजाया।
सेप्तेम्बर अक्ट'बर बिदि जायो आरो।
ओमफ्राय जेनबा सिवथ' दुर्गा फुजानि माबा दङ केलेन्डाराव ओमफ्राय बेखिनि जेनेबा नोंसनिया बाथौ बिदि फुजिनाय जायो आरो ना
बाथौखौनो फुजियो जों जों बिदि मुरथि बानायनानै फुजिया आरो जों
औ औ।
जों बे बाथौ सिजौखौनो गायनानै फुजियो जों
नोंथाङा बे फोरबोआव फुजायाव जेनेबा बेरायना मोजां मोनो। ओमफ्राय नोंथाङा दखानफोरबो होयो नामा जों नोंफाङा दखानफोरबो होयो नामा जेनबा बे फुजायाव
बे फुजायाव दखानबो होयो जों बायाबा दखानखौ होयो। जोङो बिजनेस जेनेबा खाथिनि फुजााल जोङो जिरायनानै थानो मोजां मोजां मोनो नायनानै थानो मोजां मोनो गोजाननियानो होथों होननानै जोङो
उम।
खाथिफोरनि फुजायाव जों दखान होनाय जाया आरो जों बेरायनानै थानो मोजां मोनो नालाय
उम।
जेनेबा गोबावजों खेबसे जानाय फुजा नालाय ओंखायनो जोङो नायनानै थायो आरो बांसिन बिानो जों बिदि दखानफोर होबाय थाया आरो
उम। नोंथाङा ओमफ्राय जेलाफपि जानो मोजां मोनो फैयावथ' जेलाफपि मोनलै
जेलाफि बायदिसिना सबखौनो जायो आरो जोङो जेला फखेबो बांसिन जायो।
उम। नोंथाङा ओमफ्राय जेला बेखौ सावनायनि फरमुलाखौ मिथियो नामा बोरै सावो दखाननिफोर
आं दखानखौ होफेराखै होनबाबो सावनायखौ नायो आरो नायनाया ओमफ्राय बिदिनो आ दा मैदाखौ लगायनानै बिदिनो थावआव होयो आरो। बेनिफ्राय उनाव सिनि फुदुंनानै सिनियाव होयो आरो जेला बेखौ ओमफ्राय गोरै जाबाय मोनबा थारमाने सिनियाव होबाय सिनि फुदुंनाय दैयाव
दानि फुजायावथ' बेलाफिखौ मोननै मोनथाम गाहाम जनाव फालिनाय जायो मोनसे माबा बोरैबा गोसोम जायो मोनसे सोरबा गोजा जायो बबे मोनसेया गोथाव जायो जानो।
बै गोसोम जानायनि ओंथिया जाहैबाय मा जेलाफखौ जेरैहाय नायो बिदिनो नायो ओमफ्राय बे जेलापियाव सबाय होदेरनाय जायो आरो। सबाय होदेरनानै गोसोम जायो आरो सबायखौ मेसिनाव नाग्लिफायो आरो माइरंजों आथा मैदाजों लगायफानानै सबायखौ होनाय जायो। ओंखायनो जों बे सबाय होनायनि थाखाय दामाबो एसे बारा आरो जेलापि गोसोमा
दिडसिम्बार ओमफ्राय गोथाव जायो आरो ना जान
गोथाव जायो आरो सबाय होयो नालाय गोथाव जायो।
नोंथाङा ओमफाय फुजा फयोब्ला नोंथा मा मेथाइ जायो ओरनो।
आंथ' रेगुलार मेथाइखौनो जानो मोजां मोनो जों आङो ओ मेथाइ साजों मेथाइ जायाबा गोसोखौोननो गोजोननाय मोना थारमाने आङो मानसिफोर फैबाबो साजो मेथाइ होखायो आरो आंनो मोजां मोना नालाय। ओंखायनो मालायनि आलासिफोर फैयोबाबो आङो मेथाइ लायब्रबनानै होफैयो आरो दखानफोराव।
उम
आं थारमाने साहा गोजा लोंनानै लोंनो गोजोननाय मोना थारमाने।
उम
आंनो लोंनो गोजोना नालाय। मालायनोबो होयो आंबो लोङो बिदि आरो। जायो
ओमफ्राय नोंथाङाथ' फुजायाव जेनेबा सिनेमाखौ नायना मोजां मोनो नङा होनोमबा?
नोंथाङा ओमफ्राय उम फुजायाव बिदि लाबनाय बिदिनो देखायनाय श'फोरखौ मा माखौ नायना मोजां मोनो।
स' लामनाय माने फजायाव सिनेमाफोर दानिया मबाइल जुग जाबाय नालाय। सिनेमाफोरफोरखौ खम जाबाय लाबोना सिनेमा लाबोबाथ' आङो गोदान गोदान सिनेमा लाबोयोबा गोदान टिकेट दानानै नायो ओ बेनिफ्राय जेनेबा फिलिम गोदान ओंखारोबा जुदि बेखौो नायो मोजां मोनो आरो नायनानै बेनिफ्राय बिदिनो बाहेरावबो इदिनो खुला गान थायो जेनेबा केसेट मोसानाय। बादायलायनाय थायो मेथाइ खननाय सल' खननाय बिदि थायो आरो मोसानाय बादायलायनाय। बिदिखौबो नायनानै थानो मोजां मोनो।
उम नोंथां होमबा नोंसिोरनि फुजायाव आंबो थांगोन उनाव खबर हरसै जे नोंथां। जोंनि रायलायनायखौ बे समाव दोनथ'नोसै नोंथां।
दे दे लाखि अ लाखि गोजोनथों।